हेलौ
औ खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों
औ नोंथाङा दायो दसे सम आ मा होनो दसे समनि थाखाय सावरायनो हागोन ना
औ हागोन थारैनो सावरायजागोन दे नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा गोदोनि बर'फोरनि थासारि आरो दानि बर'फोरनि थासारिनि गेजेराव नोंथाङा नोंनि मेगनजों बा नोंनि मोनदांनायाव मा मा फाराग नुदों बा आथिखालाव नुगासिनो दं बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ हागोन थारैनो खोब मोनसे मोजां आयदा होननानै बुंनांगोन
औ
बर' फोरा होननानै बुङोब्लाथ' जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बिजाबफोराव मोनबोनाय बादिब्ला मा होनो मा जों जोंनि बर'फोरखौ एबा मा मंगलियान हारि होननानै मिथि मिथियो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फोरालायनो गोदो हवां ह यां सिकियां दैमा बारबोनानै ओरै बुरलुंबुथुरनि साहा सेरफाङाव एबा बुरलुं बोथोरनि माखा माखासे हायेन सेरफांफोराव रायजो जाब फैदों होननानै जों मिथिनो मोनो जारिमिनखौ बिजिरोब्ला नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
थिग बेबायदिनो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदिनो दैमा जिंफोराव फैयै फैयै मा होनो आबाद मावनानै जाबोग्रा मोनसे हारि ओ बुंनो थाङोब्ला जों गोदो गोदायनिखौ नायोब्ला दासिमबो बर'फोरनि जि हुदा बेफोरो गोबाङानो गोरोबनाय दं होननानै बुंनो हायो नङा होमबा नों
औ नंगौ
जेरैबायदि गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा हादान सिफायनानै आबाद मावनानै जाग्रा एबा हाग्रा बंग्राफोरखौ सिफायनानै बे हायावनो आबाद मावनानै गावनि बोसोरसेनि जानाय माखासे मा होनो बुस्थुफोरखौ एबा जानाय आदारफोरखौ बुथुमनानै लायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
थिग बेबायदिनो आथिखालावबो बेबायदि आबाद मावनायखौनो जों नुनो मोनो नाथाय माखासे खान्थिफोराल' आथिखालाव सोलायबोदों जों बेखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
गोदो गोदायनि बर'फोर होनना बुङोब्ला गोबां बर' सुबुं फोरानो माखासे मैहुर खालामनायानो होन आबाद मावनायानो होन बा आइजोफोरखौ माखासे जि दानाय खामानि मावनाय बेफोरावनो होन गासैयावबो आखा फाखा नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
नाथाय जों दिनैनि मुगायाव नायोब्ला एबा दिनैनि बे बिगियानारि जौ खुगानाय मुगायाव नायोब्ला गोबां सुबुंफोरानो सोलोंथाइनि बिथिंजों जौगाबाय नङा होमबा नोंथां
औ
जायनि जाउनाव आबाद मावनायनि खान्थि एबा हुदा फोरा गोजौ थाखोनि जाबाय लोगोसे माखासे गाननाय-जोमनाय माखासे मावनाय -दांनाय बेफोर गासैबो ओ एबा गोजौ थाखोनि आदबजों खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां नङा होमबा?
औ औ नंगौ
जेरैबायदि गोदोनि समाव आइजोफोरा जिखौ गावसिनि गानग्रा- जोमग्रा एबा गामसा, दख'नाफोरखौ मानो आखाइजोंनो खुन्दुं लुनानै एबा खुन्दुं थुननानै एबा खुननिफ्राय बा मा होनो इन्दि एम्फौनिफ्राय फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै गाब गानानै मा खालामो मोननो जिखौ दानानै गानोमोन नङा नोंथां?
औ नंगौ
नाथाय दिनैनि मुगायाव नुनो मोनो जि माखासे गानग्रा- जोमग्रा मुवाफोरखौ द्रेस फोरखौ एबा गानग्रा -जोमग्रा बै दख'ना, गामसा, आर'नाइ बेफोर गासैखौबो मा खालामो बिगियानारि दिहुनथाइ आगजुनिफ्रायसो एबा मेसिनजोंसो दानायखौ जों बांसिन नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां? थां
औ नंगौ।
लोगोसे आरो आबाद मावनायनि बिथिङावनो गोदोनि गोदायनि गोदो- गोदायनि समाव बर'फोरा मा मो सौजों हालेवनानै एबा मोसौजों हालेवनानैसो आबाद खौ मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां बिथिङावनो बिगियानारि माखासे दिहुनथाइ आगजुफोरखौसो बाहायनानै आबाद मावनायखौ नुनो मोन्दों जेरैबायदि ट्रेक्टर आरो बिदिनो हेन्द ट्रेक्टर फिसा हालेवग्रा जिबायदि जन्थ्र'फोर बेफोरखौ बाहायनानैसो आबाद माव खौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां नङा होमबा? थिग बेबादिनो जोंनि बर' माहारिफोराबो गोदो गोदायनिफ्राय जिबायदि जानाय खान ओ आबाद मावनानै जानाय खान्थि दंमोन। आथिखालावबो बे खान्थिया सोलायाखै दङ एबा बे आबाद मावनाय खान्थिखौनो गारनो हायाखै थेवब्लायबो माखासे आबाद मावनायनि आदब खान्थिफोरखौ एबा जानायनि आदब खान्थि बा थानाय जानाय माखासे गावनि मा होनो आखुथायफोरखौ सोलायनानै गोजौ थाखोसिम मा होनो सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ आरो गोदो गोदाय बुंनो थाङोब्ला गासैबो आइजो फोरखौ एबा बर' आइजोफोरनि बेलायाव नायनो थाङोब्ला गोदोनि संसार जानायाव आइजोफोरा माथ्र' न'खरनि खामानि मावग्रा एबा न' सिङाव थानानै न'खरनि खामानि मावग्रा बा न'खर बेंग्रा महरैल' मा होनो न'खर बेंग्रा महरैल' थानो गोनां जायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
आथिखालनि बेलायाव बर' सुबुं माहारिफोरनि गेजेरावबो एबा बर'फोरनि गेजेरावबो आइजो माहारिफोरा गोजौ थाखोसिम जौगानो हाबाय होननानै बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
गोदोनि समाव आइजोफोरखौ सोलोंथाइबो इसेबां होनाय जायामोन। नाथाय आथिखालाव सोलोंथाइनि गेजेराव नायनो थाङोब्ला। बर' माहारिफोरनि गेजेरावबो आइजो माहारिफोरासो सोलोंथाइ लानायाव बांसिन जौगानो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नों। थां नङा होमबा औ। नोंथाङाबो नोंथांनि मोन्दांथिजों गोदोनि बर'फोर आरो। दानि बर'फोरनि संसार जानायाव माबायदि सोलायबोदों बेनि बागै एसे फोरमायनानै होदो नोंथां।
औ औ औ।
औ दे नोंथां एसे फोरमायनानै होदो।
औ। नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि बुंबोखाबाय। जे बर' हारिया माने बर' हारिखौ मंगलियान हारि होननानै मिथियो होनदोंमोन ना नोंथाङा।
औ औ।
औ बर'फोरा जेनेबा मा होनो गोदोनि दिनफोराव माने गो जेनेबा मा होनो महाभारत रामायणफोरनि समाव बर' फोरखौ मा होनो असुर बा दानब बेफोरबायदि मुंजोंबो मिथिबोदोंमोन।
औ नंगौ थारैनो जों जारिमिनखौ बेखेवब्लानो मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ। बे समनिफ्रायनो जागायनानै जेनेबा बर' हारिया दि बेफोर बायदि। पुरुना बेट बेदान्थ'फोराव रायखांजानाय हिसाबै बर' हारिया मोनसे गोजाम मुगानि मोनसे हारिबा जाथि बेफोरखौथ' जों मिथिबाय बेफोरनि जारिमिननिफ्राय। नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ थारैनो।
औ बेफोरोनिफ्राय जि जेनेबा जाय समफोराव लिरनाय फरायनाय बेफोरो फरायसालियाव थांनाय होमबा। टाउन सहराव थानाय बेफोरनि बागै मिथियामोन बै समनिफ्राय ओमफ्रायनो जेनेबा बर'फोरा गामि ओनसोलाव थनानै बा दैमा दैसा हाजो हाला हाग्रा बंग्राफोरनि खाथियाव थानानै गावनि जि थाग्रा जायगा बेफोरखौ नागिरनानै लायोमोन।
औ नंगौ।
औ बेफोराव थानानै बर'फोरा रायजो खुंबोग्रामोन। बेफोरनिफ्राय दावगायोबो दावगै दिनैसिम ओ जेनेबा ओ गुबुन हारिफोरनि रुजुनायाव गोजौ थाखोसिम मोनहैयाखैब्लाबो ओ जथेस्थ' जोंनि हारिनि थाखाय बा जथेस्थ'थ' नङा अब्लाबो एसे सिगां समनिफ्राय बा मोजांसिनाव फैबाय होननानै जों बुंनांगोन ना नोंथां
औ नंगौ थारैनो
औ गोदोनि समफोरावथ' जे जोंनि बर' हारिया मोनसे गोदोसोनानै थानाय हारि बा गुबुन हारिजों नासय जाग्रा हारिमोन जोङो ओ गुबुन हारिजों नासयजाग्रा हारि होननानै जोङो मिथिबोदों नङा होमब्ला नोंथां
औ नंगौ थारैनो
औ बेफारिनिफ्राय दिनै बर'फोराबो सोलोंथाइ लानो रोंनानै दा गुबुन हारिफोरबायायदि एसे एनै जौगाबोबाय दिनैनि थासारियाव
औ नंगौ
जि ओ गोदोनि समफोराव नोंथाङा बुंबोखादों दहायनो ओ जेनेबा आइजो माहारियाल' नङा बर' हारियाव हौवा माहारियाबो जेनेबा सिगां समफोराव बांद्राय सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोनामोन बा बांसिनानो लायामोन होननानै बुंजायो
औ नंगौथारैनो
औ उन्दै उन्दै हौवासाफोरखौ बा हिनजावसाफोरखौ गोदोनि समफोराव मालायनियाव मोसौ गुमग्रा बा खामानि मावग्रा न'खरनि खामानि मावग्रा हिसाबै मालायनाव दोनहरोमोन नङा होमब्ला नोंथां
औ नंगौ
बेफोरो बेफोर थासारिफ्रा आथिखालाव जोंनि गेजेराव गैलानो बुंजायो बेफोरबो मोनसे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोदो आरो दानि गेजेराव ओ नुनो मोननाय बा जों मिथिनाय मोनसे गेदेरथार सोलायनाय
औ नंगौ थारैनो
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना थिनानै होखानाय समाबो जोब ओ जोबनोसै औ बिदिब्ला दोनथ' जासिगोन औ
औ दे